औ खोनादों
खोनादोना नोंथां
औ खोनादों
नोंथाङा माबोरै दं
आं मोजाङैनो दङ
औ आंबो मोजाङैनो दङ दा जोंङो बैसागुनि बागै एसे साव सावरायनो सानदों आं नोंथां
औ सावरायजायो औ दङ
औ बैसागु बैसागु होनबाथ' जोङो मोन मोननै बैसागु दं मोसौ बैसागु मानसि बैसागु
औ
जेरै मोसौ बैसागुआ जाबाय जेरै जोङो फुङावनो दुगै दोब दुगैनानै जोङो मोसौखौ मोसौखौ उम फिथाइ सामथायाइजों एबा फिथाइ सामथायखौ जोङो ओ लाव फान्थाव हालदै होनानै जोङो थाराय जों ओ ओ बेफोरखौ लानानै जोङो ओ हांगारखौ लानानै जोंङो फास्तावनो थाव थाव गोथारजों जोङो हांगारखौ साराय एबा खानथानिफ्राय हांगारखौ हलनानै एबा जोंङो थाव-थावाव जोंङो हांगारखौ ल-लगायनानै जोङो एबा मोसौनाव थारायजों थुनानै होयो फोथा आरो जोङो मोसौखौ थुखैनो ला आरो जोङो मोसौखौ थुखैनो लांनानै जोङो लाव जा फानथाव जा बेफोरबायदि होननानै जोङो मोसौखौ फोथाराव होनानै गारबोयो आरो जोङो फोथारनिफ्राय होना गारबोनानै जोङो लाबनो ताइम लाबनो सम जाबाथाय जोङो मोसौखौ मोसौखौ ओ फागा गोदान एबा जोङो फावा गोदानजों जोङो खाना खानानै खानानै दोनफायो आरो जोङो मानसि बैसागो होनबाथ' नोंथाङा मिनथिखागौ जानांगौ
औ मिनथिगौ
जोङो मानसि बैसागु होनब्लाथाय जोङो गासैबो आजै आजौफोरजों गासैबो जोङो ज' ज' खुलुमनो थां आजै आजौफोरखौ जों ज' ज' खुलुमनो थाङो आरो जोङो खुलुमनो थांनानै जोङो गेदेरा जोंखौ मान होयो उन्दैया उन्दैया जोङो उन्दैया जेनेबा जोङो
गोदोर फोरनि बोर लानाय जायो
बोर लानाय जायो नोंथाङाबो एसे सावरायनानै होदो
औ आं सावरायनि बिदिब्ला मोस बैसागो आरो मानसि बैसागु थायो बिदिनो गिबियावनो मोस ओ जोङो फुङाव सिखार सिखारनानै ओ मोसौ गुम सौ गुमग्रा लावखार एबा मोसौनि बिगोमाया मोसौखौ थुखैनो थाखाय फार्स्टआवनो दुगैग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो साराय एबा खान्थानिफ्राय हांगारखौ हल'नानै लानानै बेयावहाय ओथ ओ जानाय थावजों मिक्स खा ओ लगायनानै बे हांगार खौ मोसौनियाव लगायनानै होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो मोसौ खौ थुखैनो थाखाय हालदि फान्थाव दिग्लिलिटि थाराय बेबायदि बायदिसिना जिनिसखौ जोङो जगर खालामनानै लागिर लाग्रोनाय जायो आरो फार्स्टआवनो बेनि उनावहाय मोसौखौ दैखर एबा ओ दैमा बेफोरबायदि दैमा याव जोङो मोसौ खौ लांनानै ओ हालदि फान्थावफोरखौ सारनानै लाव जा फान्थाव जा बोसोरि बोसोरि बारायबाय था जोंनि मोसौफ्रा बिदि होननानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो आरो नोंथां ओ बेनि उनाव बेनि उनावहाय मोसौ खौ जोङो ओ फोथाराव गांसो जानो थाखाय हैनाय जायो बेनि उनावहाय ओ जेब्ला मोसौखौ लाबोनो सम जायो अब्ला जों मोसौखौ न'आव लाब बोनानै ओ फागा गोदानजों मोसौखौ खानाय जा जायो बेनि उनाव हाय खाखांनायनि उनावहाय जों बेयावहाय साथि धुब धुना बिबार होनानै बुद मु होनानै बेयाव बेहाय एसे फुजा खालामनाय जायो आरो मोसौखौ उ एबारो बिदिब्ला मानसि बैसागु मानसि बैसागु मानसि बैसागु ना एबाराव जोंना फास्टवहाय फुङावनो सिखार बाइस गारनानै जोङो दुगैबाय दुगैनायनि उनावहाय जोङो साथिं ओ गोथारै दुगैनानै आलारि बाथि सावनाय जायो आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव बेहाय जोङो ओ उन्दैफ्रा गिदिरफोरनि मान लानाय जायो बेनि उनावहाय गिदिरफ्रा जोंनि आबौ आबै एबा आइ आफाया जों खौ बोर सारस्रिनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो गोदान गोदान ओ गोदान आर'नाइ फालि गोदान आर'नाइ फास्रा ब्लाउस आरो ओ ओम दख'ना थावसि गाननानै जोङो बैसागु मोसानो ओंखारनाय जायो आरो आरो हौवासाफोराबो बि बिदिनो आर'नाइ एबा गामसा बिदि गाननानै हौवासा हिनजावसा आबौ आब बै उन्दै गेदेर गासिबो ज' जानानै जों बैसाग बैसागु मोसानो थांनायखौ बैसागु मोसानो थाङो खाम सिफुं सेरजा जथा हायलाम खयला दामनानै गासिबो मोसानाय जायो आरो
औ नंगौ बैसागु बैसागुआव जों गाननायफोराथ' गोजा गोमो
औ गोजा गोमो गोथां बयबो गुबुन गुबुन रोखोमनि गानो आरो
औ आरो हौवासाफोराथ' गाम गस्ला गुफुर गाननाय जायो गामसा खायमा फाननाय जायो आरो आर'नाइ खायमा लानाय जायो आरो जोङो बैसागु होनोब्लाथ' जोङो ज' ज' जेनेबा फुजा फाथालफोरावबो जोङो मोसानो थांनो हायो
औ हायो आरो जोङो बैसागुआव ओ बिदिनो खा गोखै ओ बाहेरा नागिरनाय मैगं गो थां नागिरनानै दिंखिया ओ एबा खिफि बेनदों उम थालिर फस्ला बिदि बायदिसिना जिनिसखौ जोङो खान्थाल खान्थाल बिदिखौबो जयै बानायनानै खाजा बानायनानै गासिबो जयै जालायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
गु आं साबसिनना आगोलनि बैसागुआ साबसिन नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ आगोलनि बैसागुआ साब सिनमोन
औ दानि बैसागुआथ' औ
आगोल मानोना आगोलावहाय गासिबो आ-आ आजै आजौ ओ आदा आगै बिब' बिनानाव गासैबो ज' जानानै सेंग्रा सिख्ला ओ खाम सेरजा जथा सि बुंला नानै मोसानो थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो दानि गोदान मुगानि बैस-बैस गुआव हाइ थ' जोंना ओ खायफाया एसे बक्सफोरबो लायो दाना बिदिनो खाम सेरजा लायालासिनोबो उन्दैफोरा नुनो मोनो आरो आगोलनि जु बावहाय बैसागु प्रग्रामबो जानायख जों नुनो मोना मोन दानि जुगावहाय बैसागु प्रग्राम फांसन जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ बैसागु बैसागु होनब्लाथ' जोङो जानाय लोंनायफोराबो जेनेबा जोङो थालिर फस्ला खान्थाल खान्थालजों खान्थालजों अमा बेदर एबा थालिर फस्लाजों अमा बेदर बायदिसिना बयलार आरो थाइजौ खान्थालफोरखोथ' जोङो बैसागुआव एकस'था एक मैगं जानो गोनां जायो जेरै पाद्रिलेवा खंखा बिलाइ दिंखिया
औ थारैनो
बायदिसिना जों मेगं जानाय जायो
आरो दानि बैसागुआवहाय जेरै बैसागु प्रग्राम जायो बेयाव फाय जोङो ओ कम्पिटिस तिन लाख खिनायखौ नुनो मोनो बेयावहाय उन्दैफो उन्दै एबा गेदेर गासैबो लोगो नांनानै बैसागु मोसानाय कम्पिटिसन लाखिनायखौ जों नुनो मोनो बेयावहाय गासिबो गोसो होसारनानै हाइला हुयला रंजानानै देखाय फु -फुंनायखौ जों नुनो मोननाय जाय जाय आरो बेवहाय जाय जायहा मोजा साबसिन एबा मोजांसिन मो थानानै देखायनो हायो बे खौनो सायख'नाय जायो आरो आरो बेयावहाय बान्था होनो थाखाय बेखौ जों नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो दानि बैस जबआव
बुंनो थाङोब्ला आगोलनियानो साबसिनमोन आरो दानियाथ' जोङो बक्स अनु लानासो मोसानो गोनां जायो आगोल आरो खाम जथा सिफ फुं सेरजा लानानै मोसायोमोन दा आरो जोंना बैसागुआ ओ बक्स उनु लानानैसो मोसानाय जायो
औ थारैनो उम
बैसागु होनोब्लाथ' जोङो बैसागु मोसाखांनानै जोङो फैसाफोरखौ खाना उनु जानाय जायो बेदर उनु बायनानै जानाय जायो
दानि जुगावहायथ' जोङो खायसे खायफा खायफा खायफाखौ बिदिनो मोसाखांनायनि उनावहाय बिदि ओ गासिबो ज' जानानै जायालासिनो जोङो ओ फैसा राननाय खौबो जों नुनो मोनो दानि जुगावहाय आरो खायफाया अमा बिदिनो बायदिसिना जिनिस बायनानै गासिबो बो ज' जानानै मोसाग्राः हानजाया खाना जानाय जों गासिखौ नुनो मोननाय जायो आरो
बैसागु होनोब्लाथ' जोङो दखनाफोरनि नामखौ जोंथ' नुनो मोनो आगर गुबै जेरै दख'ना थावसि जेरै दख'ना बिदन बेफोरबायदि
गुबुन गुबुन रोखोमनि नुनो मोननाय
औ गुबुन गुबुन रोखोमनि नुनो मोननाय जा बे जेरै आर'नाइफोरखौबोथ' जोङो गोमो गोजा खायमा बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो
आरो जोङो बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागुआवहाय जोङो बैसागु जानाय लोगो लोगोनो गासिबो ओ गोसो गोथारै गाननो थाखाय बेवहाय गोदान जोमग्रा गस्ला दख'ना गामसा आर'नाइ बिदि बायदिसिना जिनिसखौ बायनाय जायो आरो बेनि उनावहाय गिबि बै बैसागुआव बेखौ थाराय गाननानै उन्दै उन्दैफ्रा गिदिरखौ बोर लानो दा थांनाय जायो बेबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो
दे होनबा नोंथां दा टाइमाब जाथ'बाय दोन्थ'नोसै उनाव रायज्लायनोसै औ दे नोंथां दे